औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ नोंथां औ
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन। सावराय जागोन ना?
औ नोंथां हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गोदो आबाद मावनायनि आदब खायदाया माब्रैमोन आरो दा समाव माबोरै जौगादों आरो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथांनो हागोन हागोन। दा नोंथां जोंहा गोदोनि समाव आबाद मावनाय होनोब्ला जोंहा सिगांनिफ्रायनो जों जेबायदि जोंनि गामि ओनसोल फ्राव नुबोनाय बायदि जोंहा जोंनि आबै आबौमोना जेरै आबाद मावोमोन दा गोबां सोलायबोबाय। दा सिगांनि समाव आबाद मावनाय होनोब्ला नोंथां जोंहा माइ आबादखौनो जोंनि जायगायावथ' बांसिन मावनाय जाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ
दा सिगांनि समाव जोंहा मोसौफोरजों हालेवनानै ओ आरो बेबायदिनो मै होनाय मानाय नांगोल जंगाल बेफोरनि गोबां गोनांथि दंमोन जोंहा नोंथां। दा नोंथां जों बेफोरनि बागै सावरायनो थाङोब्ला दा मोसौआ जोंनि थाखाय मेनमोन बे समाव नोंथां।
औ
दा दाथ' जोंहा ट्रेक्टरजों हालेवनायखौसो नेुयो नङा होमबा नोंथां दा जोंहा ट्रेक्टरजों गोबां मा गोरलै जाबाय। ओ आबाद मावनाया नाथाय जोंनि सिगांनि समाव जिबायदि आबाद मावनाय सममोन बे समाव जोंहा मोसौजोंसो हाल एवनाय जायोमोन बेनिखायनो जोंहा गोबां सम लायोमोन आरोना नोंथां जोंहा बिगासे बिगानै बेबायदि माइ गायनो थाखायबो जोंहा ओ जिबा बा जिद' ओ सानहालागै जोंहा नेनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि दिनावथ' जोंहा सानथाम सानब्रै बेफोरबायदियावनो खोथिया जाख खांबाथाय सानथाम सानब्रैफोरनि उनावनो जोंहा माइ गायनायफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
औ नाथाय जोंहा सिगांनि समाव मोसौजों जेला हालौवोमोन अब्ला जोंहा सिगाङावनो खारायोमोन आरोना नोंथां गिबिसिन हाल एवनायखौ खारायनाय होनो नङा होमबा नोंथां
औ
दा बे हालौनाय समाव जोंहा जा हाग्राफोर बे हाग्राफोरखौ जोंहा एरखुनानै हालौनानै बेखौ जोङो बेबायदिनो एसे थैहोनो थाखाय फेसेवनो थाखाय गारबोनाय जायोमोन दा बिनि उनाव नैथि खेब सामार होयोमोन जोङो सामार होनाय समाव जोंहा मा फिन बेबायदिनो हालौबावनानै जोङो हाखौ एसे आरोबाव गुरुं खालामनाय जायोमोन आरो बिनि उनाव जोंहा दै दै थानाय समाव आरो फिन थामथि खेबनि थाखाय हालौबावोमोन दा बेबायदिनो एसे एनै बेबायदि गेब नागार नागार हालौनाय बिदिनो सानफाबा सानफ फा बा साननै बेबायदि गेब दोननांगौ जायोमोन जोंहा जाहाथे हाग्राया सेवलाङो आरो बिनि उनाव जोंहा मै होनाय जा जायोमोन जाहाथे हाया समानै जानानै बेयो लास्टावसो जायो नोंथां नङा होमबा जोंहा लास्टाव फोमोननाय मोनसे आयदा दङ' बे हालेवनायनि बेलायाव मोसौजों हालौनायाव जोंहा बे फोमोननाय समावबो जोंहा बे जा ओ हाग्राफ्रा सेवलांबाय दै दोनखांनानै दुब्लियाव बिनि उनाव जोङो फोमोननाय मोनसे हालौवगारनाय जाबावोमोन आरोना नोंथां जाहाथे हाया बांसिनै गुरै जायो आरो माइफ्रा गाय गायनो मोजां जायो आरो बिनि सिगाङावनो जोंहाथ' खोथिया फोनायफ्रावबो बेबायदिनो जोंहा हालौनानै हाब्रु खालामनानै जोंहा मै होनानै हाखौ समान खालामनानै बेयाव माइनि बेगरखौ जोंहा फोनानै खोथिया रज' होनाय जायोमोन आरोना नोंथां
औ
दा ओ जोंहा बेबायदिनो फोमोनखांनायनि उनाव जोङो माइखौ गायनो हायो आरोना नोंथां नाथाय दा ओ जुगा सोलायबाय जेला जोंहा मेचिनफोर फैबाय दा ट्रेक्टरफोर फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ
दा जोंहा टेक्टरजों हाल हालौनानै जोंहा सानथे साननैफ्रावनो सानथामफ्रावनो हाफ्रा बिराद गुरै बेबायदिनो खनसेयावनो हाग्राफ्रा ओ ग्लेब बिदिनो सेवलांनाय ओ साइसनि जाहैखायो आरो नोंथां दा जोंहा टेक्टरजों हालौनायाव बिदिनो से ओ सिगांनि जेरै हालौनायमोन थिग बेबायदिनो जोंहा खनसे बा खननै खनथाम बेफोरसिम हालौलांनाय जायो आरो ट्रेक्टरजों नाथाय सोरबाबा सोरबाबा सानसेयावनो दाबुल खेबसेनो खननै मारि होनानै जोंहा माइ गायनायनि बेबायदि अबस्था हा ओ हाखौ गुरै खालामनाय जायो आरो नोंथां दा सिगांनि समाव जों मोसौजों गोबां टाइम लायोमोन नोंथां गोबां सम लायोमोन नाथाय दा जोंहा ट्रेक्टर फैनायखाय जोंहा गोबां खम समनि गेजेरावनो जोंहा माइ गायनायफोरखौ जोंङो मावफुंनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा ओ गोलोम बोथोर बेबायदि माइ गायखांनायनि उनाव गोजां बोथोर जेला फैयो जेब्ला जोङो बे माइनि नाराफोरखौ हानानै बेयावनो जोङो एसे हाल एवगारनानै आरो बेसरफोर बा फाथोफोर बेबायदि फोनाय गायनायफोरखौ जों नुयो आरो नोंथां दा जोंनि गामि एरियायावथ' बेबायदि आबादखौनो मावो नोंथां आरो बिनि अनगायैबो जोंहा ओ थालिरफोर गायनाय बा अबावबाफोर बेबायदिनो गय बागान खालामनाय नारें बागान खालामनाय बेफोर आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां दा गोदोनि गोदोनि ओ नेमखान्थि आबाद मावनाय बायदियै जोंहा ओ नांगोल जुंगाल ओ बेबायदिनो मैफोरखौ जोंहा मिथिनो गोनां नङा होमबा जायखौ जों दा मिथिनो मोनला मोजाङै
औ
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेफोरनि बागै
औ नोंथां माने आबादनि बागै नामा नोंथां
औ-औ नोंथां औ
औ ओ नोंथाङाथ' आबादनि बागैखौ फोरमायखाबायानो जोबोर मोजाङैनो अ बिब्दिनो जोङो नायनो थाङोब्ला गो गोदोनि आबाद मावनायनि आयदा आरो दानि जुगनि आबाद मावनायनि आयदाखौ माने एसे गोबांखौनो सोलायनायखौ नुबोदों आरो बिबदिनो जोङो जोंना नोंथाङाथ' फोरमायखाबायानो जेरै गोदो जोंहा नांगोल जुंगाल बायदिजोंसो ओ हाल मा होनो आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन होननानै जोंना बिब्दि गोदो मावनो थाखायबो सुबुंफोरा जोबोद गोख्रों मोन आरो बुंनो था थाङोब्ला मा होनोब्ला जोंना आबादफोराव जेरै जानाय आदारफोरावबो जोंना मैगं थाइगंआव जेबो ओ मुलिफोर गैयिनि थाखायनो जोंना देहाफोरा जेबो खहा जायैनि थाख खाय गोदोनि सुबुंफोरखौ जोङो जोबोद गोख्रों नुयो मा होनो नुबोदोंबा खोनाबोदोंमोन आरो नाथाय जोङो दानि समाव नुनो थांदों जे सुबुंफोरख एसेबां खस्थ' खामानि फोरबो मावनो हायिखौ बा जोंना मैगं थाइगंफोराबो बांसिन मुलिफोरनि थाखाय देहाफोरा एसेबां मोजां थायिखौबो नुदों आरो बेबायदिनो ओ दानि समाव जोङो नांगोल जुंगालजों मावनायखौबो एसेबां नुनो थांला आरो ओ जोङो दानि समाव आबाद मावनायखौ बुंनो थाङोब्ला दाथ' दैज्लां सम नालाय बेनिखाय जोङो माइ आबादफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन मावनायखौ नुयो आरो बेबायदिनो माइ आबादखो मावनायखौ एसे फोरमायनोसै नोंथांनो
औ दे नोंथां
औ जोङो माइ आबादखौ मावनो गोनांब्ला गोदो जोंहा बिब्दिनो हालजों बा मो सौ हालि लानानैनो जोंना आबादखौ मावनाय जायोमोन नाथाय जोङो दानि समाव ट्रेक्टर बायदिजों मावनायखौ बांसिन नुयो आरो
औ नोंथां औ
बिब्दिजों मावोब्ला जोङो खम समनि गेजेरावबो हाफोरखौ मोजाङैनो हेवनानै लानो हायोबा गोबां हाफोरखौ सानसेयावनो फोजोबना लानो हायो आरो एवनानै
औ नोंथां औ औ
माव माइ आबादखौ फोनायनि सिगां जोङो माइज्लिनि गोनांथि जायो एखौ जोङो थांनाय बोसोरफोराव फोखानाय माइ गोग्गो माइफोरखौबो दोनखानाय जायो नङाब्ला जोङो बाजारनिफ्राय मोननाय बायदि माइज्लिफोरखौबो लाबोनानै गायनाय जायो आरो बेखौ जोङो लाबोखांनायनि उनाव फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो फुख्रिनि दैयाव सानसे बा साननै सोमना दोननायखौ नुदों आरो बेनि उनाव बे खौ बोखांनानै जोङो लांदां जायगाफोराव मोजाङै दिहुननानै बेवहाय सायाव लाइ बिलाइजों नङाब्ला थास' बिलाइ गुवारफोरजों खोबनानै दोननाय जादो खोबनानै दोननायखौ नुदों आरो ओ जाहाथे माइआ गुदुं जानानै गाजा बेरनाय बायदि बेनि उनाव जोङो बेखौ फैनायनि सिगांनो जोङो ओ फोथार खौ मोजाङै ट्रेक टरजों हेवनानै लानाय जायो आरो आरो खायसेफोरखौ जोङो हालजोंबो हेवनानै लानायखौ नुदों आरो बेनि उनाव जोङो हेव खांनानै बेखौ माइखौ मोजाङै फोनाय जायो आरो आखाइजों सारनानै जाहाथे जोंहा फुनायाव जेबो असुबिदा जायै बायदि बेनि उनाव से दान बा माबेबा माइफोरा से दाननिबो बारा लायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ आरोबाव फुफिननानै गायनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ गायनो थाखायबो गोदो जेरै आयजोफोरखौ गायनाय नुयोमोन बिब्दिनो जोङो आथिखाल समावबो गायनायखौ नुयो आरो आरो जोङो दानि सम समाव नुनो मोन्दों जे गोदान मुगानि माइ गायग्रा मेसिन बायदिफोरखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो खायसेखौ बेनि उनाव जेला जोङो माइखौ गायखाङो अब्ला साननैसो थानानै जोङो आबादखौ मोजां जानो थाखाय जोङो बेवहाय बायदि रासायनारिक हासार जेरै बाजाराव मोननाय इउरिया पटास नङाब्ला खायसेखौ न'खरनिनो हासार गोबोर हासारफोरखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो बेबायदि दिनो माइ आबादा जाखांब्ला जोङो बेखौ हानाय समावबो मिसिनफोरखौ बाहायनाय नुदों नङाब्ला जोंङो हौवाफोर खौ गोदो जेरै खासि लानानै हानो थांनाय नुयोमोन बिब दिबो हानायखौ नुयो नङाब्ला जोङो आइजोफोरखौबो दानि समाव समान समान हौवाफोरजोंनो हानो थांनायखौबो नुदों आरो बेबायदिनो हाखांनानै जोङो मारा नानाय समावबो जोङो खायसेखौ मोसौ हालुवाजों जों नायो नङाब्ला खायसेखौ ट्रेक्टरजों नङाब्ला खायसेखौ खम समनि गेजेरावनो खामानिया जानाय बायदि मिसिनफोरखौबो बाहायनाय नुदों आरो बेबायदिनो जोङो माइ आबादा जोबब्ला जोङो फोथारखौ ओरैनो दोना लासे बेवहाय खायसे उफ्रा आबाद मावनायखौबो नुदों आरो जेरै मट बेसर आबाद सबाइ आबाद नङाब्ला जोङो बेसर आबाद आरो खायसेखौ थास' आबाद बायदिबो मावनायखौ नुदों आरो नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना
खोनादों नोंथां खोनादों
औ
खोनादों नोंथां
नोंथां आं बिदिब्ला जोंना औ नोंथाङा मायबा फोरोंबावदों
औ औ औ दे नोंथां दा नोंथांनिफ्राय जिबायदि नोंसोरनि साइडखि जा आबाद मावो बेखौ खोनानो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां औ दा नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथां औ दा नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथां औ औ औ दे नोंथां औ एसेनोसै